औ
औ नोंथां खुलुमबाय
खुलुमबाय खुलुमबाय औ
नोंथाङा फ्रि दं ना
दङ दङ दङ थारैनो
अ आं नोंथांनाव कल खालामनायनि जाहोना जाहैबाय मोनसे गोनांथार टपिकनि सायावहाय आं नोंथांजों एसे सावरायनो होननानै माने नोंथांखौ कल खालामनाय जादों सम होनो हागोन ना
औ औ थारैनो हागोन नोंथां औ नांगौ बादि हागोन
टपिकआ जाहैबाय जोंनिया जौ संनाय बर'फोरनि जौ संनाय आरो बाहायनाय माने जौखौ जों माबायदि सङो आरो माबायदि बाहायो बा माबायदि बाहायोबा जोंनि थाखाय मोजां नोंथांमोननि जाय गायावहाय माबायदि सङो बा माबायदि बाहायो नोंथाङा एसे आंनो फोरमायनानै होनो हागोन नामा
थारैनो सायाव सावरायनो होननानै औ नोंथां खोनदों ना नोंथाङा औ नों थाङा जोबोद मोजां आयदानि सायाव सावरायलायनो होनना फैदों औ
थारैनो जोंनि ओनसोलावहाय जौ सावनाय होनोब्ला माबादि जौ सावनाय होनोब्ला थ' जोंहा गोबां आदब खान्थि बाहायनानै जोङो जौ सावनाय नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां ओ जेरैहाय जोंहा जौ सावनाय होनोब्ला ओ जोंहाथ' एमावा नांखाथारगौ नङा होमबा जौ सावनोब्ला
औ औ
दा एमावखौ जोंहा बायदि रोखोमै जोंहा आदब खान्थि बाहायनानै एमावखौ बानायनाय जायो दा आं एमावखौ बुंथ'लायला जौखौनो बुंखानोसै गिबियावनो
दा जोंहा ओ जौ खौ माबादि बाहायो होनोब्लाथ' बानायो होनोब्ला जोंहा गिबियावनो ओंखामखौ रुनानै एबा संनानै लाग्रोनाय खौ जों नुनो मोनो नङा होमबा
औ औ औ औ हेलौ हेलौ
जोंहा बेनि उनावहाय बै जौआव ओ जनाखि जानाखि एमावखौ होयो होखांनानै जोंहा ओ बे जुमायखौहाय बस्था एबा प्लास्टिकआव जोंहा ओ खाथुमनानै दोननायखौ जों नुनो मोनो नङा होमबा बेनि उनावहाय ओ खाथुमनानै दोनोब्ला जोंहा हरसे बा हरनैनि उनाव बै जुमाय खाथुमना दोननायाव जोंहा रोसि एबा बिदै सोमजिनायखौ जों नुनो मोनो नंङा होमबा
बेनि उनावहाय जानिखि बिदै सोमजिगोन जोंहा बेखौहाय गोथौ आइ जों एबा गोथौ खान्थाफोराव जोङो ओ सोनानै दोनस्लायनायखौ जों नुनो मोनो दा बे रोखोमैनो जेसेबांनो दिन जागोन जेसेबांनो होसान जागोन जोंहा बै जुमायावहाय बारानिख्रुइ बारासिन जोंहा बिदै सोमजिनायखौ खौ नुनो मोनो जायखौ बुङो जोङो जमाय जुमाय बिदे होननानै बुंनाय जायो जौरिसि दा बेनि उनावहाय जोंहा जौ जुमाय होनो होनना बुङोब्लाथ' बायदि रोखोमनि जुमाय बानायनाय जों नुनो मोनो जेरैहाय माथानि माइब्रानि नंङा होमबा माथानि जुमाय माइब्रानि जुमाय बेनि उनावहाय दंबावो जोंहा फिथाइ सामथायाइनिबो जुमाय जेरैहाय आमलाायनि जुमाय नंङा होमबा आमलाायनि दंङ ओ बायदिसिना रोखोम थालिरफोरनिबो जों बानायनाय नुनो मोनो खायसे खायसे ओनसोलावहाय थिग बेबादिनो जोंहा माइब्रानि जुमाय होनोब्लाथ' जोंहा ओ बेखौहाय माइब्रानि जुमायखौ ओ जोंहा संनानै ओ फिनानै दोननायखौ जों नुनो मोनो से बोसोर नै बोसोर गाहाम नङा होमबा दा माइब्रानि औ माइब्रानि जौखौहाय बबाव बाहायो होनोब्ला जोंहा बायदिसिना गेदेर गेदेर फोरबोफोराव जों बाहायनायखौ नुनो मोनो माइब्रानि ओ जौ बिदैखौाय जौ बिदैखौहाय जेरैहाय बैसागो मागो दमासि गेदेर गेदेर बर' फोरनि फोरबोफोराव जोंहा बैफोर माइब्रानि ओ जुमायखौ जोंङो बाहायनाय नुनो मोनो नंङा होमबा रंजाथाइ फोरबोफोराव औ दा बे रोखोमैनो जोंहा ओ थिग बेबादिनो संनानै जोंहा गाव गावनि न'खरावनो संनानै जोंनि बर' गामि गामि लोंनाय एबा जों बाहायनायखौ नुनो मोनो बाहायनायनि बिथिंङाव होनोब्ला नङा होमबा दा बे रोखो मैनो जोंहा बाहायनायनि बिथिङाव होनोब्ला जानोखि जौ जौ जोमायनि रोसि एबा बिदैखौहाय जोंहा जानोखि सान्दुं गोसा दैज्लां बोथोरनि सान्दुं गोसा गोसायावहाय जोंहा जानोखि आबाद फोथार खालामनाय जायोना आबाद मावनाय जायो ज' ज' आबाद मावनाय जायो बैयावहाय जोंहा जानोखि सावरि आ-आ सावरि बादालि जानाय जायोना बेफोराव जोंहा बेखौ जौ बिदैखौ लोंनायखौ जों नुनो मोनो नङा होमबा दा बे रोखोमैनो जोंहा जोंनि ओनसोल एबा जोंनि बर' गामिफोरावहाय बेबादिनो बाहायनायखौ जों नुनो मोनो दा बे रोखो‌ खोमैनो जोंहा जौ बिदैनिफ्राय जोंहा खायसे जौ गोरान महरावबो संनानै दिहुननाय आदब खान्थि नुनो मोनो नंङा होमबा जोंनि ओनसोलावहाय
दा बे रोखोमैनो जोंहा जोंहा बाहायबोनायखौ नुनो मोनो दिनैसिमबो गोदोनिफ्रायनो बाहायबोबाय थानायखौ जों नुनो मोनदों बर' गामिनि सुबुंफोरखौहाय दा बे बेखिनियानोसै आंनि बुंनाया दा नोंथाङाबो नोंथांमोननि ओनसोलावहाय माबादिहाय जौ संनाय जायो माबादिहाय बाहायनाय जायो नोंथाङाबा आंनो एसे फोरमायना होनो हागोन नामा
औ हागोन हागोन नोंथां हागोन थारैनो बेनो नोंथांनिफ्राय आं गोबां खोथा मोनथिबाय दा जोंनि जायगायावबो माबायदि जौ सङो बा माबायदि मा रोखोमै बानायनाय जायो बेखौ आं नोंथांनो एसे खोन्थानि
औ
दा गिबियावनो जौ होननानै बुङोबा जोंना गोदो गोदायनिफ्रायनो सोलिबोबाय थानाय मोनसे नेम खान न्थि नङा होमबा
नंगौ नंगौ
दा दा बे बेलायैनो जों जौखौ मा समावहाय लोंनाय जायो होनबा बांसिनै जोङो नायोबा जोंना दा जेन'बा फोरबो माबा मोन
औ
नङा होमबा बिदि बिदियावहाय जों बाहायनाय जायो गिबियावनो जोंनिया बैसागु फोरबो बैसागुआव जोंना बांसिन बाहायो दा आं माइब्रा माइब्रानि सोमोन्दै एसे बुंनि दा माइब्रा होननानै बुङोबा माइ ब्राया जाहैबाय जेन'बा जोंना अलरेडि जि आइ टेक मोनखानाय मोनसे आइटेम नङा होमबा बेखौ जों गोदो गोदायनिफ्राय जों बाहायबोनाय दा माइब्रा माइरं संनो थाख ओफ्राय नों बुंनाय बायदिनो दा गिबियाव जों मा खालामगोरो जेन'बा जों माइब्राखौहाय सुनानै संनानै लानानै नङा होमबा एमावफोरखौहाय जोङो फोननानै दा एमाव बानायनो थाखाय नोंथां बुंनाय बायदिनो जों हाग्रा बंग्रानिफ्राय जों माखासे मैगं मैला बा माखासे बुस्थुफोरजों जमा खालामनानै बुथुमनानै देनानै जों बानायनाय जायो नङा होमबा दा बिनि उनाव औ दा बिनि उनावहाय बेखौ जोङो जेनेबा माइरङाव फुननानै जोङो माने संनाय माइरंआव फुननानै गोबाव सम ब्रै सान बा थाम साननि दोननाय जायो नङा होनबा बिनि उनावहाय जों बबेबा मोनसे बाल थिं नङाबा बबेबा मोनसे दोआवहाय जों सोनानै दोननाय जायो बेनि उनावहाय जोङो जायनाखि जौ जेन'बा जौ रोसि गनानै थाफैनो थाखाय जों गेजेराव मा खालामो जान्था होननानै बुंङो ना औवानि हेबनाय दानिया जोङो गोबां न'खरफोराव नुसै जानथा गैयाबा मा खालामो बै भयामफोरखौ ना सुफ्लंनानै मा खालामो माने गुदुं बानायनानै गेजेराव सोनानै दोनो जाहाथे जाहाथे बैनि रोसिया माने बिदैया माने गेजेराव फैनानै थाफैनाय बायदि आरोखि बेबायदि आं बेखौ नुबोदों आरो गोदोनि समावथ' जान्थाखौनो बाहायोमोन जानथाजों लोगोसे औ हायखां हरनो थाखाय जेन'बा मोनसे आइजें थायो बेखौ आं नामखौ मिथिला दा बै आइजेंजों हायखांनानै मा खालामनाय जायो जों बायेरायावहाय बेखौ दिहुननाय जायो आरोखि बेबायदि आरो दा माइब्रा होननानै बुङोबा गुबुन गुबुन जायगायाव गुबुन गुबुन स्टेलै संङो जानो हागौ खिन्थु माइब्राखौ जोङो जेसेबांनाखि गोबाव दोनगोन नङा होमबा बिनि टेस्टआबो सोलायगोन आरो बिनि निसायाबो बहुद सोलायगोन आं बेबायदि नुयो आरोखि बेबायदि आरो बांसिनै जोङो नायोबा माइब्रा जौखौहाय जोङो बैसागु फोरबोआवहाय बाहायनायखौ नुयो आरोखि माने बेबायदि आरो आरो बेजों लोगोसे दा जोंनिया जौ होनबा जौआ जेनेबा मोननै रोखोमनि दं नङा होमबा जोंनियावहाय मोनसेया जाहैबाय जौ सेरेब जायखौ जों बुङो माने जौ गोरान नङा होमबा आरो मोनसेया जाहैबाय जौ गिसि जों जौ गिसिनि सोमोन्दैथ' सावरायखाबायानो आङो जौ गोराननि सेरेबनि सोमोन्दै फंनैसो नोंथांनो फोरमायनि दा जौ सेरेब होनबाथ' जों बयबो मिथिखायो नङा होमबा माबोरै बानायायो बेखौबो मिथिखायो थेवब्लाबो आं प्रसेसखौ एसे खोन्थानोसै जानखि जोङो जौगिसि बा जौ बिदै लोंखांनायनि माखासे आद्रा थानाय बाहागो नङा होमबा
औ
बै बाहागोखौ जों मा खालामनाय जायो बेखौ जों बर' रावाव जौ मावनाय होननानै बुङो नङा होमबा बा जौ सावनाय बेखौ जोङो दै होनानै नै साननि थाखाय बा थाम साननि थाखाय जों जमा खालामनानै दोननाय जायो बेनि उनावहाय औ बिनि उनावहाय जोङो अदाबाव बहायनानै बेजों लोगोसे थाम थाला जोङो मा खालामनाय जायो बेयावहाय सेकेणड स्टेज माने थार्ड स्टेज मोनथाम जोङो दो बहायनानै गेजेरनि दोनि फ्राय जोङो नलेज जिरुननानै मा खालामनाय जायो बेनिफ्राय गोदौग्लोबनाय जायनाखि जौ नङा होमबा बै सेरेबखौहाय मोनसे माने पाइपनि गेजेरजों बा मोनसे नलनि गेजेरजों जोङो बबेबा बथल थौल नङाबा बबेबा दुंग्रियावहाय फसरनाय जायो बा आजावनाय जायो नङा होमबा बेबायदि आरोखि दा बेखौ जोंनिया बबेबा माब्लाबा जेन'बा सावरि बा दालि नङाबा फुजा बा माबा मोनसेयावहाय जोङो मा खालामो माने बेखौ बाहायनाय जायो आरोखि दा जोंनि जायगायाव आं बेखौ नुदों आरोखि बेबायदि आरो आरो आथिखाल आथिखाल मुगायाव आरो गोबां जायगाफोराव आं बेखौबो नुबोदों दा
औ
माने माखासे बर' न'खरफोरा नङा होमबा
औ
जोंना जेन'बा अमा दाउ फिसिनायजों लोगोसे जेन'बा जौ सावनानैबो जोंना न'खर खुंबोनायखौ आं नुबोदों माने गावनि न'खरखौहाय सोरबा सोरबा बुहुत न'खरफोरा माने फोथांबोदों बेखौ आं नुबोदों आरोखि बेबायदियानो जेरै जौ संनानै फाननाय नङा होमबा जौ गिस्रि फाननाय दा बैखिनिखौहाय आङो बर'नि जेन'बा माबायाव हारिमुआवहाय आं नुबोदों आरोखि
औ थारैनो सैथो औ
उम बे बादि
दा नोंथां जोंहाथ' सावरायलायनायनि समाबो जानानै फैबाय नङा होमबा
औ नंगौ नंगौ नोंथां
औ औ औ थारैनो नोंथांजों गोबां खोथा सावरायनानै गोबां खोथा मोनथिनो मोनबाय आ गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम ओ साबायखर नोंथां औ औ